खोनादों ना नोंथां? औ औ दासो खोनादों नोंथां औ खोनाबाय
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ दा आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजोंहाय जोंनि माखासे दोरों ङारि नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? औ दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायग्रोदो।
अ नोंथां जिखुनु बर'नि दोरोंङारि ओंख्रि होननानै बुंङोब्ला दे जोंना गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो ओ जे ओ माखासे ओंख्रिफोरखौ जाबोनाय जायोमोन जेरै बे ओंख्रि फोरनि मादावहाय जोंहा अनला दाउ दङ नारजि अमा बिदिनो नाफाम बिदिनो बायदिसिना दोरोङारि ओंख्रिफोर दं आरो। बेनि गेजेराव आङो मोननैसो ओं बुंनो आवगायनोसै दा बेनो जाहैबाय अनलाजों दाावजों आरो सबायजों साम' आरो ओ दा अनलाजों दाउजोंखौ माबोरै सङो आं बेखौ फोरमायग्रोनोसै नोंथांनो ओ दा अनलाजों दावजोंखौ संनो थाखाय जोङो गि गिबियावनो जेनाखि अनला बै अनलाखौ बानायनो थाखाय जोंनोहाय ओ माइरंखौ जोङो सोमगोरनै लानांगौ। ओ जोङो माइरंखौ गामला बा खुरैयाव जोङो सोमग्रोनानै लानो हायो। ओ जोङो बेखौ थामजि मिनिटसो सोमग्रोनांगौ ओ आरो जेब्लानाखि बेयो गुरै जायो ओ जोङो जेना खि गोदोनि समावथ' ओ मानसिफोराहाय उवालावनो देनाय जायोमोन गायहेनजों नाथाय आथिखालाव जोंहाय बयनिबो न'आवहाय ग्राइडार दंसै। दा जोङो बै गुरै जानाय माइरंखौ जोङो ग्राइडाराव बा उवालाव देनानै जोङो गुन्दै खालामनानै लानांगौ बेबायदिनो जोङो ओ ओ बेराफारसेथिं जोङो दाउजों संगोन नालाय जोङो दाउखौ बो ओ जोङो मोजाङै ओ गोदानानै सुनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनावहाय जोङो मोजाङै थाव, संख्रि, बानलु होनानै जोङो ओ सारायाव एवथ्रमनानै लाग्रोनांगोन आ ओ मिडयाम ओमफ्राय जोङो बे बुख्रुबनानै लानायखौ दोन्थ'दो दानियाहाय अनलाखौ अनलाखौ संनो थाखाय जोङो दैखौ गुदुं खालामग्रोनांगौ जायो दा दैखौ नांनायसेबां ओ लाग्रोदो सारायाव ओमफफ्राय दाना जोङो गुदुं खालामनानै लाग्रोदो बेनि उनावहाय दैया जेब्ला दुङो अब्लानाखि बै अन गुन्दै जोङो हरनो हाबाय आरो ओमफ्रायो जेब्लाना खि बै अन गुन्दैयाबो गोदौ होमबाहाय जोङो ओ खेबसेनो ओ खारदैखौबो हरजाबाय आरो दाउ बेदरखौबो हरजानाय जाबाय आरो बेनि उनावहाय जोङो ओ ब्रैजि ओ मिनिटसो संनायनि उनाव बे अनलाया ओ जेब्लानाखि एसे ओ आमथा दब महर लागोन होनबालाखि जोङो साखि नायनो हाबाय ओ आरो जेब्लानाखि संख्रि, बानलु गासिबो थिग जाजोबनाय बायदि मोनबाथाय बेखौ खांनो हाबाय आरो बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ जानो हानाय जाबाय ओ आरो बेजों लोगोसे जोंना आङो बुंनो बुंबावगोन सबायजों साम'जों संनाय ओ बेबो मोनसे ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि दा सबायाइजों साम'जोंखौ संनो थाखाय जोंहा थ' ओ गामि ओनसोलाव जोङो सबाइफोरखौ जोङो न'आवबो फोनानै ओ दिहुननो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जायफोरा न'आव गैया बेयो बाजारनिफ्रायबो बायनानै मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे बेराफारसेथिं साम' साम'खौ जोङो ओ दैसाफोराव मोननो हायो। जेरै जिरि जिरि बोहैनाय दैसाफोराव ओ जोंना बर' माहारिनि आइजोफोरा जोंहा खननानै लायो सोरबा सोरबा न'ख रावनो आरो सोरबा सोरबा जेखुनु न'खराव खननानै लायग्रा गैयाबा जोङो बेफोरखौ बायनानैनो बाजारावनो मोनखायो दा बेयो केजियाव ओ थामजि बिदिसो लायो। दा जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै बा खननानै लायनानै जोङो साम'खौ हरसे हरनैसो दोनग्रोनांगौ बरथनफ्राव बा बबेबा मोनसे बालथिंफ्राव ओ खिगार होग्रोनांगौ बेनि उनावहाय जोङो साम'खौ जोङो मोजाङै सु सुनानै लानांगौ सुनानै लानानैनि सिगांनो जोङो आरोबाव मोनसे प्रसेस दंगौ आरो जेनाखि ओ साम'नि खिथुखौ दानस'नानै गारनांगौ आरो बेजों लोगोसे मोखां थायो बेखौबो बोलानानै गारनांगौ बेनि उनावहाय मोजाङै सुनानै साम'खौ गोजों जालायनाय सुनांगौ जाहाथे बेयाव जेबो मैलाफोरा थानो हाया आरो जोंहा ओ दा बेबायदि सुनानै लाखांनायनि उनावहाय आरो बेराफारसे जोंहा सबाय ओ सबायाइखौ जेना के जोङो ओ जोङो गरम खालायनानै बा जोङो एसे सारायाव एवथ्रमनानै जोङो बेखौ गेस्रेम बानायनानै जोङो ओ बेखौ होख्रेमनाय जायो आरो बिदिनो होख्रेबनो थाखाय जोङो ओ बथलफोरजोंबो होख्रेबनो हायो बा आ आथिखालाव ग्राइडारबो दंखायो। बेजोंनो जोङो दा होख्रेनानै जो सबायखौ गुै खालामनानै लानो हायो बेबायदि जोङो सुखानानै लानाय साम'खौ गिबियावनो जोङो एवथ्रबनानै लाग्रोनांगौ जायो बेबायदिनो ओ थाव होदो संख्रि, बानलुजों ओ मोजाङै जोङो ओ मस्ला-मस्लि होनानै एवथ्रमनानै लाग्रो आरो मिदियाम रेटआव आरो बेबायदिनो जोङो ओ सबायाइखौबो बेराफारसेथिं रुनानै दोनहरखादों कुकाराव बो जोङो रुजायो रुग्रोबा माने कुकाराव रुबा साबसिन जायो थाब रुइयो मोजां रुयो। ओ बेबायदिनो जोङो कुकाराव रुयोबा जोङो संख्रि एसे दै होनानै स सबायखौ रोननो हायो आरो। बेबायदिनो ओ दाइन बार गु बार गाबहोबानो जायो बेबायदि सबायाइनि सायाव जाहैाय आरो बे रुइनाया। उम बेबायदिनो जेब्लानखि सबाया रुयो आरो बेराफारसें जेनाखि साम'खौ जोङो एवनानै लाग्रो खानो हायो बेबायदिनो एवनानै लाग्रोखांनायनि उनावहाय ओ बै जेनाखि रुनाय सबाय बेखौ जोङोहाय साम' ओ दडायरेक्ट हरद्रेरनो हाबाय। बेबायदिनो जोङो दै नांबागौखौ नायनानै जेनाखि होनो हाबाय आरो आरो बेनि उनावहाय जेब्लानाखि गोदौवो होमबा जोङो खारै एसेबो हरनो हाबाय। बेबायदिनो बाजि ब्रैजि मिनिटसो संनायनि उनावहायबो जोंनहाय सबायजों साम'जों ओंख्रिया जाजानाय जाबाय आरो। बेबायदिनो नोंथां सबायजों साम' आरो अनलाजों दाउखौ बेबायदि संनानै जानो हायो। दा बे समावहाय आङो नोंथां नोंथांनावबो नोंथां मिथिनाय जोंना ओंख्रिफोरनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै मिथिनो लुबैदों दा नोंथाङा फोरमायलांदो
दा जोंहा बर'नि होननानै बुङोबथ' नोंथाङा दं सिाङावनो बुंलांखाबाय नङा होमबा नोंथां बिदिनो अनला नारजि आाम बेजों लोगोसे दं जोंहा थास' बिबार खान्थाल बेगर बेफोर माने जों जाग्रा माखासे ओंख्रि आरो दा बेफोरनि गेजेरावथ' जोंहा माखासे े जोंहा जाय टेकबो मोननाय जाहैबाय जोंहा सरखारनि सरखारजों नायजानाय। दा बेफोरनि गेजेरावनो आङो। नोंथांनो नाफाम नाफामनि सोमोन्दै फोरमाय दा गिबियावहाय जोंहा ओ। नाफामखौ माबोरै बायो आं नोंथांनो फोरमायनोसै दा जों नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो आरो बे नाखौहाय जोङो ओ ओ साबजाथाव नाखौ जों बासनानै लानाया मोजां मानो होननानै बुङोब्ला बांद्राय गोरलै गोरलै नाखौहाय बा बदिब्ला जोंहा नाफाम बानायनायावहाय मोजां जाया आरो मानो होननानै बुङोब्ला बांद्राय गिदिर बायब्ला जोंहा बैफोरनि सुफ्रा माने गिदिर गिदिर आरो बांद्राय गोरलैखौ बानायोबा बै नाफ्रा माने एसे मोनजानो नागिरो आरो ना दा बेनिखायनो जों
बि
एसे रथ' रथ नाखौ मिलायनाय नाखौ जों बासनानै लानो मोजां दा बेनि उनावहाय जोङो बे नाखौ मोजाङै सानदुङाव आरो औवावहाय जों फाननानै लाग्रोनांगोन आरो। आरो गिबियाव बिदिनो ओ ाला फोरानोन बि उनाव जेब्ला नाया मोजाङै रानो अब्ला जोङो बे नाखौहाय
दि
बिदिनो गोदोनि दिनाव जोंहा उवाल दङमोन साल दंफांनि उाल जोङो बेयाव देनायखौ नुयोमोन आरो। आथिखाल मुगायाव जोङो माखासे गोदान गोदाना मेचन ग्रडार बेफोरनि गेजेरजोंहाय जोंहा
दा न